गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ औ औ होमबा नोंथां जोङो समखौ आद्रि थांहोआलासेनो दिनै सोलोंथा -थाइनि सायाव रायज्लायनो होननानै थांखि लादोंमोन नोंथां माबारैहाय जागोन जोंहा
औ जोबोद मोजां जागोन नोंथां सावरायनो माने औ नंगौ
आंनो जागायग्रोनोसै आङो जोंनि ओनसोल जोंनि गामि -खौ लानानैनो सावरायग्रोनोसै नोंथां
औ
औ ओ जोंनि ओनसोलावहाय सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ थांनाय थांनाय जेनोखि जि नैजि बोसोरसिमाव नोंथां जोंनियावहाय थारैनो सोलों -थाइनि बारहावाया गैयाखौनो होननानै बुंजायोमोन नोंथां नाथाय बै समनि आरो दा समनिखौ जोङो मोनसे रुजुनानै नायोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव थारैनो सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि जेनोखि गोनांथि बे गोनांथिखौ जोंनि साफ्रोम न'खरावनो बा साफ्रोम बिमा बिफायानो थारैनो हमदांनो हादों बेखौहाय जोङो दानि समावहाय नोंथां बेखौ नुनो मोनो आरो
औ
मानोना नोंथां ओ जोंनि जेनोखि ओनसोल बे ओनसोलावहाय थारैनो बुंनो थाङोब्ला ओ गासैबो गामिफोरावनो दायो सोलोंथाइनि फारसे ओ सांग्रांथि जानायखौहाय गोबांखौनो नुनो मोनदों नोंथां। ओ बेयाव जोंनि माखासे लेखा गोरों बिमा बिफायानो बुं माखासे जोंनि जेनोखि लेखा फराय बिमा बिफायानो बुं बैसोरनिफ्राय लानानै आरो बैसोरसिम जेनिखि जायनोखि बिमा बिफाफोरनि लेखा फरायनाय जायनोखि बिमा बिफाफोरा लेखा फरायखानाय नोंथां
औ
बैसोरोथ' गावबागाव गथ'फोरखौहाय लेखा फोरोंनांगौ होननानै मिथिखायो। नाथाय बिसोरनि अनगायैबो नोंथां जेनिखि ओ ओंखाम बोथिसेनि थाखाय खामानि मावनानै जाबाय थायो बैबायदि बिथांमोनाबो आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै गावबा गाव गथ' गथायफोरखौहाय आथिखालाव फरायसालिफोराव थांहोनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां।
औ नंगौ।
थारैनो बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय आं मोजां होननानै सानदों नोंथां। मानो होनबा सोलों थायनि फारसे जे जोंनि गासै ओनसोलनि सुबुंफोरा मोनसे सांग्रांथि साननायखौ अबा सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ आरो सोलोंथाइ गैयाबा मानसिफोरा मा जागोन बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौहाय सानखांनानै जे गावनि गथ' गथाय गावनि जेनोखि इयुन जोलै फोर बे इयुन जोलैफोरखौहाय फरायसालिफोराव लांनानै फोरोंहैनायखौ नुनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ
बेफोरनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि जेनोखि आनसलिक बे आनसलिकआवहाय जोङो बुंनो थाङो ब्ला नोंथां दा गोग्गानानै लानाय बायदि जायो। जोंनि गामियावनो नोंथां बांसिनै लेखा फरायनाया जोंनि ओनसोलाव दं नोंथां।
औ
दा जोंनि जेनोखि गामिनि सुबुंफोरखौहाय बा जोंनि गामिनि जेनोखि फरायबाय थानाय सुबुंफोर बै फरायबाय थानाय सुबुंफोरखौ नुनानै जोंनि खाथि खालानि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा जोंनि सिगाङावनो बुङो नोंथां। थारैनो नोंथांमोननि गामियावहाय सोलोंथाइनि बारहावाया सोलायनाया फैबाय होननानै। दा बैफोरबायदि बाथ्राखौ खोनायोब्ला माने गामिनि मानसि जानानै गोसोआवहाय एसे गोग्गानाय मोनो नोंथां। दा बेफोरजोंनो लोगोसे जे जोंनि गामिनि जेनोखि सोलोंथाइखौ नुनानै जे बैफोर गामिनि मानसिफोराबो जे जोंनि गामिनिखौ माखासे ओ नेमखान्थिफोरखौ बा फोरोंनाय सोलोंनायखौ नुनानै गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ खौहाय फोरोंदों बेखौ नुनानैबो नोंथां माखासे बाथ्राफोरखौहाय जोङो गोसोआवहाय गोजोननायखौहाय मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नोंथां जोंनि गामिजों लोगोसेनो जोङो जोंनि खाथि खालायाव थानाय गामिफोरखौबो जोङो सोलोंथाइनि फारसे ओ गोबां समफोरावनो बाथ्रा बाथ्रा बुंबोदों नोंथां
औ
ओ दायो बुंनो थाङोब्ला ओ जेनोखि सोलोंथाइनि बारहावा बे सोलोंथाइनि बारहावाखौ जोङो ओ जोंनि गामिजों लोगोसेनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय गामि ओनसोलफोरावबो थारैनो गोबां नुनो मोनदों आरोबाव बुंनो थाङोब्ला नोंथां आथिखालावहाय जोंनि गामियाव ओ ओ गोबां फरायसुला फरायसुलिफोराहाय ओ बिगियाननि बिजों आरो बायदिसिना बिजोङाव लानानै फरायबाय थानायखौबो जोंनि गामियाव नुनो मोनदों नोंथां बेल' नङा जोंनि खाथि खाला गामियाव थानाय गामिफोरावबो एसे एफा एनैखौ दायो जोङो नुनो मोन्दों
औ नंगौ नंगौ
थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा मानो होनबा जोंनि जे बर' सुबुंफोर बा जोंनि जे बर' हारिनि माखासे ओ मा होनदों सुबुंफोर जेनाखि सादा सिदा सुबुंफोर नोंथां नङा होनबा सरासनस्रा सुबुंफोर बैफोरबायदि सरासनस्रा सुबुंफोराबो जुदि जोंनि सोलोंथाइनि फारसे गोसो बोदों बा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार बे बाथ्राखौ सानखांनो हानानै गावसिनि गथ' गथाय फोरोंनायावहाय जोंहा थारैनो गोग्गानाय आरो जोंनि हारिनिया जोंनि हारिनि जि जेनाखि इयुन बे हारिनि इयुनखौहाय जोङो थारैनो गोजोनखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ
दा थिग बेबायदिनो गासै ओनसोलफोरावनो जोंनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोराव बा जोंनि खाथि खाला थानाय गामिफोराव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों नोंथां दा नोंथांमोननि गामिथिंजाय बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि जानानै दं बेखौ एसे फोरमायदो नोंथां दे
औ औ नोंथां ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि ओनसोल बा गामि गामियाव ओ गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला थ' जोङो बेखौ बुंग्रोखानांगोन जेनेबा गैयामोन जों सोलोंथाइ बिथिङाव माने गैयाखौनो होनजायोमोन गोबां खम दङमोन साफा सानै नाथाय बिसोरो माने जायफोरा साफा सानै फरायदोंमोन बिसोरो माने गासैबो साख्रि बाख्रिखौनो मावजोबदों आरो मोन जोबखादों माने जायफोरा फरायबा एसे गोरों जाबाय बिसोरो नाथाय ओ फरायनायनि ओ बिबाङा जोबोद खममोन माने ओ जौसेयाव जोङो जि पारसेन्टखौल' जोङो फरायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आ आथि खालाव जोङो नुनो मोनबायदि माने गासिब ओ माने गंफ्रोमबो न'खरावनो बा गासैनिबो न'खरावनो जोङो ओ बिमा बिफाफोरा गावसोरनि गथ' गथायाइफोरखौ माने फरायनो होनाय बा फरायनायाव जोबोद थुलुंगा होनाय बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरो दा बेयाव फरायनायखौ जों नुनो मोनो फरायनानै ओ गोबां ओ मोजां मोजां खामानि मावनाय दङ जेरै दा साख्रि मावनाय बा गोबां गोबां माबा ओ गोबां बिफानावनो ओ साख्रि मावनायफोर दङ ओ बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव आरो माखासे बेबायदिनो बिमा बिफाफोरा मोजां मोजां फरायसालियाव आथिखालाव होनायखौ जोङो नुनो मोनोसै ओ बेबायदिनो जोङो ओ साफा सानै डक्टर बायदिसिना फरायनायबो जोङो ओ मोननो हासै आरो आथिखालाव गामियावहाय ओ ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथां
उम उम थारैनो नोंथां
औ‌ नोंथाङा ओस जोङो ओ बो बुंनांगोन जेनेबा जोङो आरो बे बेनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन खालामसिननो थाखाय जोङो माखासे ओ हाबाफोर लायोब्ला मोजां जागोन आरो नोंथां मानोना जोङो ओ बा गामिनि बा समाजनिनो मानसिफ्रा जुदि आरोबाव एसे बांसिन ओ सांग्रां थि होसिनोब्ला जों ओनसोलाव बा गामि फ्राव बा साफा सानै बैफोर जायफोरा ओ फरायालासिनो ओ थानो नागिरो बा था बैसोरखौबो जोङो फरायनायनि फारसे गोसो बोहोनो हागोन आरो ओ बेखौ जोङो बेबायदि हाबाखौ मावोब्ला ओ बेबाय दिनो मावगासिनो मावनायाबो मावाखै नङा ओ गोबां बेबायदिनो ओ माखासे आफाद फ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो ओ सम सम जोङो ओ सांग्रांथियारि मेलफोर लानानै बा नख मा बबेबा समाव जोङो ओ न'खर न'खर हाबनानैबो जोङो खौरां लानाय ओ बेफोरबायदिनो जोङो जेब्ला ओ जि थाखोनि आनजादखौ ओ मेट्रिक आनजादखौ होनो सम जायो अब्लानिया जोङो बैसोर ओ जाय जायफोरा होगोन बिसोरनि न'खराव थांनानै खबर लानाय बिसोरखौ थुलुंगा होनाय ओ माखासे औ माखासे फिसा फेनला माने नांगौफोरखौ बिसोरनो हेफाजाब होनाय आरो ओ बिथोन होनाय बेफोरबायदि हाबाखौ माने लाबोगासि सिनो आरो ओ नंगौ अ बेफोरबायदि ओ लानायनि गेजेरजोंनो एसे आरोबाव फिन माने मोजां जाबोसिनगासिनो एसे दावगाबोगासि
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ दायो थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा नोंथां
औ
जोंनि जे बर' हारि बे बर' हारिनि गेजेरावबो जे जोंनि ओनसोलखौ लाफानानै नोंथांमोननि ओनसोलावबो आङो नुबाय जेनाखि जोंनि सोलोंथाइनि जेनाखि सांग्रांथि बा बेखौ जोंनो थांना थानायावहाय मानि थाखाय नांगौ जायो बे जिनिसखौहाय थारैनो नोंथांनिफ्रायबो खोनाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आंथ' जोंनि ओनसोलनिखौ नुखादोंआनो दा खोनानानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। जोंनि जे जेनिखि ओ बर' हारि बे बर' हारिया बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनियाव गोदो गोदाय जायनाखि जोंनि ओ बै समनि बाथ्राफोरखौ जों सानो ब्ला नुहुरो नङा होमबा नोंथां जेनिखि जोंनि बै समनि बाथ्राफोरखौ सानोब्ला जों नुहुरो जे बर' हारिनि जेनिखि हालोद बा हालसाल बे हालसाला मोनसे समाव माबायदिमोन आथिखालावहाय माबायदि जों बेफोरखौ एसे रुजुनानै नायोब्ला थारैनो बै समनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो ओ सिखांबोनो हाबाय होननायखौहाय जों थारैनो बुंनो हायो नोंथां। मानो होनबा जोंहा बै समावहाय जेबो सोलोंथाइनि फारसे सांग्रांथि गैयामोन आरोबाव सोलोंथाइ लानांगौ होननानै जों जेबो सानाखैमोन नाथाय आथिखालनि जेनाखि गोदान मुगाजों गोरोबलांफानो थाखाय जोंनि जे बर' हारिफोर बा गामि ओनसोलाव थानानै रायजो जाग्रा हारिफोर बे हारियाबो जे सोलोंथाइनि फारसे सांग्रांथि जाबोदों बहाय थारैनो जोङो गोजोनथावनि बाथ्रा होननानै बुंनांगोन मानो होनबा आथि खालनि मुगायाव नोंथां नोंबो बुजिगौ जों बयबो बुजिगौ सोलोंथाइ गैयाबा जोंनियावहाय गासैबो जिनिसानो खोमसि खोमलाव जायो होननानै जों बयबो मिथियो नंङा होमबा नोंथां औ दा थारैनो बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो नाजानांगोन जोंनि इयुन जोलैफोरखौहाय सोलोंथाइखौहाय मोजाङै होनो थाखाय नोंथां
नंगौ नोंथां औ
अब्ला जासिगोन नोंथां बेखिनियानो
औ दे नोंथां